हेल' अ अ खोनादों
औ मा खालामदों नोंथाङा
आङो दङ एरैनो जिरायनानै
होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै आरो दसे
औ औ
दा जों आयदायानो जाहैबाय जोंहा बन्द'नि समाव बा गोलोम बो बोथोरनि बन्द'नि समावहाय जोङो मा खालाम नो मोजां मोनो बा मा खालामनानै थायो बेनि सायाव सावरायनोसै आरो।
औ औ।
दे नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
अ। अ जोंथ' ओ गोलोम बोथोरनि बन्द' होनबाथाय माने जों बिराद मोजां मोनो आरो ना स्टुदेन्टफोरानो जा ओ फरायसाफोरानो जा बा फोरोंगिरिफोरानो जा माने बोसोराव जेनेबा जोङो फरायनानै बा ओ फरायै फरायै आरो ना इमान बुरजा बन्द' मोनो होनबाथाय बे गोलोम बोथोरावनो बांसिन बुरजा माने मास मोनसे औ बन्द' मोनो आरो ना जेराव माने जों फरायनायखौ फुरा माने दोनथ'नानै बेलेग बेलेग खामानियाव माने ओ मुखुब जायो आरो मानसिफ्रा खायसे बिराद ओरैनो आजादि थायो खायसे आरो ओ खायसे खायसे खामानिफोरखौ मावो एक्सट्रा खामानिफोरखौ बिदिनो माने जोंनि समावथ' जोङो माने गोलोम बोथोर होनबाथाय बिराद माने आलासि जानो थां थाङोमोन आरोना बांसिन ओ जोंनि आमाइमोननियाव बा आबैमोननि न'आव आलासि जानो थाङोमोन ओमफ्राय आ बिदिनो बिराद ओ माने आलासिफोरनियाव आलासि जाहैयोमोन आरो ना खाथि खालायाव। ओमफ्राय ओ आरो खायसे बिदिनो खामानि मावोमोन आरो जोङो माने आ खाइनि हाबा जि बुङो ओ आं जोंथ' स्कुलाव थांनाय टाइमाव माने बिदि फैयो जोंथ' माबायाव हस लाव थायोमोन नालाय बे हस्टेलाव माने जोङो जानाय बिस्कुटफोरनि बा चिपसफोरनि प्लास्टिकखो माने जोङो ज' खामना दोनोमोन आरो बे ज' खामनानै दोननाय प्लास्टिकखो माने जोङो गरम बोथोरनि बन्द' टाइमाव गिसिब बानायोमोन आरो ना गिसिब बानायनानै सुथाबोमोन माने बेखौ माने गोलोम बोथोराव सि आ सिबनो थाखाय आरो ना बिदि गिसिब बानायोमोन जों ओमफ्राय माखासे इसे ओ बै टेबोल क्लथ थायो जे बेयाव माने बिबारफोर आखियोमोन आरो ना माने आखि माने माबा सुथाबोमोन आरो ना।
उम
बे उल गुन्दुंफोर दों बिदि सुथाबोमोन ओमफ्राय खायसे खायसे हानि ओ खामानि माने बिदि फुथ्लाफोर बायदि बानायसै थोरसि खुरि आगोल बिदि बानायनानै गेलेसोयोमोन ना आथाल हाजि बुङो।
उम नंगौ
बेफोरबायदि जों माने गेलेसोयोमोन आर ना जों बानायनानै ओमफ्राय आरो खायसे खायसे आरो स्कुलफ्रावबो लांनो होयोमोन आरो बानायनानै। गोलोम बोथोरनि ओ बन्द'आव नोंसोर बिदि बिदि बारायनानै लाबो बेबायदि बुङोमोन आरोना। फ्राय जों बानायनानै लाङोमोन आरो। ओम ओमफ्राय इदिनो खायसे खायसे आरो लोगोफोरनो आगोल आरो ना बिदि जोंखो स्कुलाव थिनोमोन आरो नोंनि ओ नोंनि लोगोनो बा नोंनि ओ नोंनि मा मानो माने ओ सोरनोबा आरो जायखिजाया नोङो माने ओ लाइजाम लिरहरनो आरो ना बिदि सोलोंनो होयोमोन आरो जोंखौ नोङो लिरनानै लाबो। बिदि होननानै गरम बन्द' माने फोरोंगिरिया थिग थिनोमोन आरो बेबायदि लिरदोंमोन आरो बेबायदि खामानिफोरखौ मावोमोन जों आगो औ हाबा फारियाव ओमफ्राय दाथ' माने एसे आलदा जाबाय बांसिनानो आं आलासिफोर जानायखौथ' एसे खमानो जाबाय खायसे खायसे माने दानिया मालाय ओ बांसिन मानसिफ्राथ' एसे साख्रि बाख्रि मावनाय बा बिजनेस मावनाय एसे मा मानसिफ्रा गोनां बा एसे माने फैसा गोनां जाहैजोबबाय नालाय मानसिफोरा ओमफ्राय एसे बाहेराव गिदिंनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनाबो जेनेबा आगोल आगोलबो थांङोमोन जेनेबा ओ बे ओ जुफोराव ओ सिरियाखानाफोराव नायनो लाङोमोन जोंखौ गरम बन्द'फोराव जायगा नायनो लांङो मायावबा हिस्ट'रिकेल प्लेसफोराव। जायगा नायनोलांङो बिदि लांङोमोन आरो ओमफ्राय दाबो नुनो मोनो ओमफ्राय दाथ' आरो स्कुलनिफ्रायबो थांङो बांसिन फेमिलि मेम्बार्स फोर लांङो आरोना फेमेलि लांङो मालाय मायावबा गरमनि ओम माबाफोराव दुगैनो लांङो ओमफ्राय आरो सोरबा आरो बिदिनो जायगा नायनोलांङो आरो ना साइन्स मिउजियाम फोराव बा ओ बिदिनो ओ खायसे नायनो गोनां जायगाफोराव नायनो लांङो आरो बिमा-बिफाफोरा बन्द'फोराव ओमफ्राय आरो खायसे खायसे आरो गुबुन गुबुन हादोरफोराव बेरायनो थांङो माने जायफोराबा फैसा एसे गोनां मानसि बे बिदिनो बेरायो आरोना बिदि गरम बन्द'आव ओम ओमफ्राय नोंथांङा एसे बुंदो बेनि सोमोन्दै
दा गरम बन्द' आरो बन्द'' जिखि जाया आरो बेनि बेलायाव नायनो थांङोबा नोंथांङा मोजांङैनो बुंबाय दा ओ फरायसाफोरनि बेलायाव गरम बन्द' मोनो होननानै बुंबाय ओ जों दा बुंनो हायो नोंथांङा बुंलांखाबाय बायदिसिना आखाइनि आ जुबा बानायनाय सोरबा आलासि जाहैनाय बा माबा मोनसे हाबा फारिलिर ओ खालामनो होनाय लोगोसे न'आव लिरनानै लाबोनो होनाय बेफोरबायदि खामानिफ्रा सोलिखायोमोन नंङा होमबा जोंबो मोनदों जोंनि समाव हाय बिदिनो आरो हानि दानानै लांनाय मुरथि मा मुरथि नंङा आरो हानि दानानै लांनाय थाइजौ बा मा होनना बुंङो बेखौ औ औ औ औ बेफोरबायदि बाननानै लांनोथोनोमोन आरो बेवहाय कालार बायदिसिना फुननाबो लांनो थिनोमोन आरो नाथाय दानि गथ'फोरखौथ' बेबायदि खामानि थोनो ना थोनला बेखौ मिथिला आरो अब्लाबो बेफोरबायदि खामानि मोनफा मोननैखौ थोनो माबायदि मोनो आरो अब्लाबो बांसिन दा मिथिनायाव आंङो बायदिसिना सोंनायनि फिननाय बेफोरबायदिसो लिरनानै लाना फैनो थाखाय बुंनाय खोनायो आरो आं दानि दिनावहाय
औ माने बांद्राय प्रेकटिकेल खामानिफोरखौ मावनो होला आरो गथ'फोरनि गेलेनायफोर जों बारा सोमोन्दो गैला
औ औ माने जेसेबां जि खामानिथोन ना मानो गासैबो फरायनायजों लिरदो थानाय बेबायदिसो थोनाय जाबाय आरो
औ औ।
दा गोदोनि समा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोन आरो जोंङो गोरोम गरोम गरोम बोथोरनि बन्द'आव जोंहा टिउसन लायोमोन फ्रि टिउसन होननानै बुंङो जायखौ
औ औ।
जों बेखौ लायोमोन बेखौ लानानै जों जोबोद मोजां मोनोमोन आरो
औ औ।
दा बेबायादि जोंङो खेला दुला गेलेनाय मानाय बेफोरखौबो जों नुनो थाङोमोन आरो गरम बोथोरनि समावहाय माने मानोना बे गरम बथ'आनो गरम बन्द'आनो माने जों फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम जायो आरोना बे सम समावहाय फरायसाफोरहा गेलेनानै मोनसे मेम'रि बा गोसोखांथि मोनसे सावगारिफोरखौ बेरखांहोनो हायो आरो बे समाव गरम गरम बोथोरनि बन्द'आवहायनो माने गथ'फोरा बांसिन गेलेयो आरो
औ
हा गेलेनाय मा गेलेनाय बेफोरबायदि बांसिन गेलेयो आरो दा बेनि अनगायैबो जों गिदिरफोरखौ नायनो थाङोब्ला गिदिर गिदिरफ्राबोथ' गोबां माने मोजां मोनो गोलोम गोलोम बोथोरनि बन्द'आवहाय
औ।
दानि दिनावहायथ' आरो गोनोखोनि मुगाजों लोगोसे गोबां सोलायनाय फैबाय मानोना बबेबा मोन से जायगायाव मोजां जायगा नुदों होनब्लाथ' दा गरम बोथोरखौ गरम बोथोरनि बन्द'खौल'सो नागिरो आरो। बन्द'आ फैथोंसै बन्द' मोनबानो जोंबो बेरायहैनोसै बेबायदि मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनो आरो दा बिदिनो सुबुंफोरा जाय जायगा लायोै जायगा गोबां बेरायो गरम बोथोरनि बन्द'आवहाय।
औ
दा जोङो नुयो सोरबा हादोर हादोर बेरायो सोरबा रायजोआवनो थांफेरि जायगायाव बेरायहैयो सोरबाबा ओ बोहैनाय दै बेफोरावहाय दुगैहैनाय बा रंजाहैनाय बेफोरखौ नुयो आरो मानोना बो बोथोराबो गरम नालाय बै समावहाय गरमजों लोगोसे बेफोरबायदिनो माने मोनसे थान्दा जायगा बा गुसु जायगाफ्राव थांनानैहाय सुबुंफोरा मोजां नाङो आरो दा गोलोम बो थोरनि बन्द'आव होनना बुङोबाथ' मा खालामना मोजां मोनो होनबाथ' दा मानसिफोराथ' गोबां बे बेफोरबायदि बरफ थानाय जायगा बबेबा मोनसे गुसु जायगायाव थांनानै मोजां नाङो आरो। दा बेफोरबायदि जायगा बहा बहा दङ होननानै बुंङोबा आं बुंनो हायो जे बेबायदि जायगाया जोंहा अरुणचल बायदि जायगाफोराव दङ सिक्किम बाय दियाव दङ चिलं बायदियाव दङ बेबायदि जायगा फोरावहाय मा होनो गोजौनिफ्राय गोलैनाय दै बाज्रुुम बायदिसिना दङ आरो ना। ओमफ्राय सिक्किम बायदियावहाय बरफ गोलैनाय बायदिसिना जायगा दङ। दा बैफोरावहाय थांनानै सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय लायो आरो। दानि गरम बोथोरनि बन्द'आवहाय बांसिन दावबायो होनना बुंजायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो जानुवारि दिडसेम्बर समावबो गोबां दावबायनाय नुयो।
औ औ औ
दा गरम बोथोरनि बन्द'आव खायसे खायसे बिमा बिफाखौबो हेफाजाब होयो आरो न'खराव थानानै आबाद मावनायावनो जा माइ गायनायावनो जा
औ औ।
ओं दा गरम बथ'आथ' बांसिन माइ गायनायनि सम जायो नालाय बेवहाय माने उन्दै उन्दै खाय से गथ'फोरा न'नि खामानियाव बिमा बिफाफोरखौ हेफाजाब होयो जेरैबायदि ओंखाम दै लांनायाव बा दै हैनायाव साहा हैनायाव बिमा बिफाखौ एफ एसे एनै हेफाजाब होयो आरो।
औ।
दा बेनि बेलायावबो आरोबाव दंबावो नोंथाङा एसे बेनि सायावनो बुंनानै होदो आरो।
ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने ग दा गरम बोथो रावथ' जेनेबा माइ गायनाय ओ बोथोर जायो। बे माइ गायनाय बोथोराव माने बा ओ बुहुत माने ओ फरायसाफोरखौनो माने ओ बुंनो रोंला बेखौ खायसे खायसेथ'माने ओ न'आवथ' माइ गायखायो नालाय ओमफ्राय गायफानाय बा खोथिया फुनाय बेफोरबायदि माने न'आव बेफोरखौ मदद होनायखौ नुनो मोनो आरो। माइ गायाबो माने न' नरनि खायसे फिसा फेनला खामानिफोरखौ मावफानायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो गामि गामिमोन ओ नोंथाङाथ' बुंबोखाबाय जेनेबा बि दि ओ माबा टिउसन लानाय बायदि मोनसे माबा फ्रियावनो सोलोंङो ना? बेबायदि सोलोङो आरोना जोंनि गामियावबो माने गरम बन्दआव माने कचिं होयो आरोना फ्रियाव ओ स्कुलनि फरायसाफोरखौ बा फिसा फिसा गथ'फोरखौबो आरो माने क्लास नाइन, टेन बेफोराव लासै होयो आरोना फिसा फ्रियावनो सोलोंथाय होयो ओ जेराव माने बांसिन गोरिब बा ओ माने जायफोरा टिउसन लानो हाया फैसा होनानै बेफोरबायायदि स्टुदेन्टफोरा माने बेफोर बेफोरबायदि स्टुदेन्टफोरनि थाखाय माने मोजां जायो आरोना फ्रियावनो फिस नाबो नाङा ओमफ्राय आरो बिसोरनियाथ' जेनेबा मेट्रिकबो होनो टाइम जाहैखायो नालाय ओंखायनो माने मोनसे मोजां माबा जाहैयो आरो फ्रियावनो सोलोंथाइ लानाय जेनेबा ओ हेल्प जाहोयो आरोना ओ बिदिनो गरम बन्दआव आरो हेलौ हेलौ खोनायाखो नों
खोनादों बुं
ओ अ ओ बिदिनो आरो ओ गोबां नोंथाङाबो बुंबोखाबाय जेनेबा मानसिफ्रा दुगैनो थाङो गरम बन्दआव ओ बिदिनो दैमाफोराव बा बेबायदि दै बाज्रुमफोराव ओ गोबां दुगै थांनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदि जायगा मानि बांसिन मानसिफ्रा गरम बन्द'आव बेबायदि दै थानाय जायगा दैमा थानाय जायगा बा ओ दै बाज्रुम थानाय जायगाफोरखौ बांसिन माने नायागिरो आरोना बेबायदि गरम बोथोराव दुगैनो थाङ औ ओमफ्राय दानियाथ' माने बांस सिन बेबायदि जानानै माने खायसे खायसे ओ माबा माने दैमायाव दुगैनो थांनानै बा ओ मा होनगोन बिखो दैबा ज्रुमाव दुगैनो थांनानै माने खायसे खैफोराव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन मानसिफोरखौ
औ
मने दैफोरा एसे ओ माबा जायो नालाय एसे गोथार जायो नालाय आरो जोंनिया दानिया मानसिफोरा जानाय लोंनायखौ बांसिन खालामहैयो इफोराव थांनानै बेफोरावनो माने बांसिन खैफोद गोनां ओ जाथाय जानायखौ नुनो मोनोआरो जों निउसफ्रावबो नुबाय थायो ओ बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां ओ जायगा दावबायनो हायो आरोना ओ गुबुन गुबुन हादोरावनो जा बा जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरावनो स्टेटफोरावनो जोंहा बेफोराव माने गोबां मोजां मोजां जायगा दङ दं दावबाय दावबायो माने खायसे खायसेथ' जेनेबा ओ बांद्राय फैसा गैयि मानसिफ्रा बा गोरिब मानसिफ्रा दावबायनो हाया बेफोरथ' गामिफोरावनो गावसोरनि ओ आलासि बा गावसोरनि बिमाय, बिबै बेफोरावनो आलासि जानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जायफोरा फैसा दोङो बा एसे गोधोनि न'खरनि बैफोर माने एसे गोजान गोजान जायगायाव बेरायनो थाङो आरोना फेमिलिफोरजों फेमिलि ट्रिपाव थाङो ओ बा बिदिनो जायगाफोर नायनो थाङो आरो बिदि थांनायखौ नुनो मोनो गरम बन्द'आव बांसिन माने फेमिलिफोरावबो जेनेबा सोरबा साख्रि मावनाय बा बिजनेस मावनायफोराबो माने